औ नोंथां
मा खामदों नोंथां।
आं ओरैनो दं नोंथां।
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। अब्ला।
औ।
बि फिफां लाइफांनि फारसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां। नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां।
ओ। नोंसिनि ओनसोलथिं जेनेबा ओ गामि ओनसोलाव जेनेबा मा मा रोखोमनि फिफां मोननाय जायो। आरो बे फिफांखौ जेनेबा मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दैनै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां ओ। थह फिफाङा जाहैबाय फिफाङा मोनसे बहुद गिदिर हिस्सा आरो फिफाङाथ फिफांखौ जोंनो नांगौ ओ। उम फिफाङा बायदिसिना रोखोमनि फिफां थायो। ओ बिस ओ माखासे। माखासे फिफांफ्रा अक्सिजेन होयो आरो माखासे फिफांफ्रा अक्सिजेन होआ आरोखि ना। बिसोर कार्बनडाय अक्साइड बेबायदि होयो आरो माखासे फिफां फोराहाय त ओम। जेरै जाय अक्सिजेन फिफां बे फिसा फिसा फिफांफोरा जाहैबाय अक्सिजेन होयो आरोखि ओमफ्रायो ओ फिफांफोरा बिदिनो जोङो जोंनो बहुद हेफाजाब होयो जेरै दा गरम बोथोराव साया सायख्लुम थानायफोराव जेरै थाइजौ थाइजौ फिफांफोराहाय थाइजौ फिफांफोरा गिदिर देरोबा खान्थाल फिफांफोरा गिदिर देरोबा बिसोरो साया होयो आरो लोगोसे अक्सिजेन होयो आरो। मानसिया थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेननि गोनांथि ना त जोङो बिसिनि थाखाय जोङो हाजासे जोङो अक्सिजेननि थाखाय जों हाजासे ओ गोथां। थां फोर फिफां गायनांगौ जों फिफांफोरखौ। दानफायलाबायनो नाङा आरो फिफांफोर दानफायला दानफायला बायोबा जोङो ओ। खस्थ जायो हा गाव हां लानायफोरावहाय बेफोरबायदि खस्थ जायो आरो माखासे फिफांफोरा। फुल होयो जेरै फुल फिफांफोरावहाय दङ जबा गलाब बेफोर। फिसा फिसा फिफां लाइफांफोर आरो आरो अनेक। न खामानि बे बिबारफोराबो अनेक खामानियाव होयो आरो जेरै फुजा होनाय बायदिसिना। बायदिसिना। आरो माखासे फिफां गिदिरफोराहाय ओ फिथाइ होयो। जेरै ओ थायजौ फिफां बिदिनो। खान्थाल फिफां दालिम फिफां बिसोरोथ बे। फिथाइफोरखौ जों जानानैहाय ओ गोजोननाय मोनो। बेजों लोगोसे जोंङो देहानि नांगौ प्रटिनफोरखौहाय जोंङो बुथुमनानै जेनेबा लानो। हायो आरो आरो बिफां गायनाया बिफां गायनाया बहुद मोजांनि खोथा आरो बिफांखौहाय जोंङो ओ गाय-गायनांगौ ओ मानो होननानै बुंङोबा जोङो बिफांखौहाय बिफां गैयाबा जोङो थांनानैबो थानो हाखाया ओंखायनो आरो ओ जेरै ओ नोंथांङा बुं गोनदां एसे
औ बिदिनो बिफां होननानै बुंङो गिदिर गिदिर बिफां होननानै बुंङोबा बिदिनो साल, सिगुन गाम्बारि दंफां बिदिनो ओमफफ्राय थाइजौ बिफां खान्थाल फिफां ओमफ्राय बिदिनो जियानिस फिथां ओमफ्राय बिदिनो साल माने गोबां रोखोमनि फिथां थायो ओमफ्राय बेफोरखौ माने गिदिर गिदिर दंफांखौ बिदिनो बाथाम थखथा बायदिसिना बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो बिदिनो गाम्बारि बिफां होननानै जेनेबा गाम्बारि बिफांनिफ्रायाय बिदिनो बिदिनो सिगां थखथा बानायगोरो ओमफ्राय बिनि उनाव बेफोरखौ गोबां आलदा आलदा खामानियाव बायनाय जायो जेरै न' लुनायावबो बाहायो बिदिनो सखि फालें बेफोरबायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो सियार, टेबोल दि गोबां आलदा खामानि जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा मानसिनो सुबुंनो नांगौ जानाय बेफोरबायदि गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो गिदिर गिदिर दंफां लोगोसे थाइजौ बिफां होननानै बुंङोबा बिदिनो थाइजौ बिफांङाथ' बिदिनो फिथाइबो होबाय फिथाइबो होनायजों लोगोसे माने दंफां बिदिनो बाथाम गिदिर गिदिर माने बिदियाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना बिदिनो औवा होननानै बुंङोब्ला औवाखौ जोंङो बिदिनो गिदिर गिदिर जेनबा बिल्डिंफोर न' लुनाय माबाफोर बेफोरबायदियाव मानि औवानि गोनांथि जायो माने बेफोर खौ औवाफोरखौ बिदियाव बाहायनाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो औवाजों लेखा बानायनाय ओमफफ्राय बिदिनो जेखाइ, खबाइ, संग्राय, सान्द्रि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगजु बाय बिदिनो सोरबाबा बिदिनो सिगुन बिफां गाम्बारि फिफां औवा बिफां माने बेफोरबायदिखौ माने औ गायो जेनेबा बागानबो खालामनायखौ नुनो मोनो माने गिदिर गिदिर बागान खालामनायखौ नुनो मोनो माने आरोखि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बागान खालामनानै माने गोबां आथिखालाव रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। बिनो जेरै औवा बिफां माने औवा बिफांखौथ' बयनिबो ओनसोलाव गामियाव माने बांसिनखौ नुनो मोननाय जाखायो माने हौवा बिफांखौ गोबां नुनो मोनो मानोखि औवा बिफाङा माने गोनांथार जेरावबो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो औवाखौ आथिखालाव बांसिनानो जेरै जोंनि थाखाय फरायनो थाखाय लेखा नांगौ बेफोरखौ माने गिबियावनो माने औवाखौ नांगौ जायो आरो ना माने औवाजोंसो लेखाखौ बानायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो लबार बिफां होननानै बुंङोब्ला बिदिनो लगार सुस्रांनि गेजेरजों माने माने लबार बिफां आं मोनसे आथा गोनां माने बेखौ गिबियाव गायो आरोना गायनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय जों अब्ला लबार बिफांङा देरो देरनो हमो अब्ला बिनिफ्राय माने आथा बरननाय जायो आरो ना माने लबार बिफाङा आथा होयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो बे लबार बिफांजों बिदिनो गोबां रोखोमनि सुबुंनो नांगौ जानाय जेरै- गारि टायार बिदिनो जोंनि न'फ्राव बाहायनाय जेनेबा लबारनि खादा फोर, बिदिनो लबारनि सियार, लबारनि टेबोल मानि गोबां रोखोमनि लबारदों आगजु लबारनि जिनिस जिखुनु मानि बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ
बिदिनो ओमफ्राय लोगोसे सिगुन, सिगुनफोर सिगुनफोरा जाहैबाय एसे गोरा बिफां माने बेफोरखौ बांसिन सुबुंफोरखौ बाहायनाय ओ न नखोरखि मानि, बिदिनो ननि गोजौनि बिदिनो थखथा बायदिसि बायदिसिना बेफोरबायदि बानायनायाव नुनो मोनो बिदिनो ओमफ्राय लोगोसे साल बिफां, साल बिफां होननानै बुंङोब्ला जोंङो आथिखालाव साल बिफांखौ मानि गोबां खम जानायखौ नुनो मोनदों माने साल बिफांङा बिदिनो देर बोनो थाखाय गोबां मानि सम नांगौ जायो आरोना, गोबां बोसोर बोसोर नाथाय माने आथिखालाव साल बिफांनि बेसेना मानि गोबां बेसेन गोसाखौ जों नुबोनो मोनदों। जायनि जाउनाव बिदिनो साल बिफांङा जोबोद गोरा जायो आरोना। बिदिनो साल बिफांङा साल बिफांखौ माने आलदा बिफांफोरखौ जेनेबा एम्फौ एनलाफोरा जेनेबा अरनो हायोबा बिदिनो साल बि फांखौ मानि अरनो हाया आरोखि ना। माने जोबोद गोरा जायो साल बिफांङा जायनि जाउनाव बेखौ बयबो मानसिफ्रा गावबा गावनि न लुनाय माबा मोनसे सियार टेबोल बानायनाय बेफोराव बाहायो आरोखि ना माने बे गोबाव बोसोर जोरो माने आलदा बिफांफ्रा जा गोबाव जोरो माने बिनि फाननै फानथाम गोबाव बांसिन जोरो आरोखि ना साल बिफाङा। जायनि जाहोनाव बिनि बांसिन आरो आथिखालाव माने मानसिफ्रा जेनेबा आथिखालावथ जा जिनिसा बांसिन खम जोबबोनो हमदों बे बेबायदिखौसो मानसिफ्रा बांसिन बायनायखौ नुनो मोनो नालाय जे जिनिसा खम बे बे जिनिसा थोब्ले माब्ले जायोनालाय, आथिखालाव बोनो मोननाय जाला मानोखि बाहायनाया बांसिन जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बिफांखौ गायैया खम जाबाय बिदिनो साल बि फांखौ खम जानायखौ नुनो मोनबाय जायनि जााहनाव साल बिफां आथिखा- लाव जोबोद बेसेन गोसा। बेजों लोगोसे खान्थाल बिफां होननानै बुब्ला बिदिनो खान्थाल फिफां आबो फिथाइ होयो लोगोसे माने जों फिथाइखौ गोरलैयाव फाननानैबो रां आरजिनो हायो लोगोसे देरब जानोबो हायो। ओमफ्राय लोगोसे बिनि बिफांखौ आरो जोंङो दानफायनानै बिदिनो थकथा बा थाम बानायनानै न बां लुनाय, टेबोल बायदिसिना बानायनाय मानि बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो गोबां आलदा आलदा बिफां जेनेबा सिगुन बिफां निस्थां जिया बेफोरबायदिखौबो बिदिनो बानायनायाव बाहायो बिदिनो बिफां नायै बिफां आरो जेनेबा बबे फि फाङा गोरासिन माने बेखौ बिनि बेसेना बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
बेबायदिनो
औ
आथिखालाव आथिखालावथ जेनेबा साल बिफांखौ गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय होजोंथ' जेनेबा साल बिफांखौ नुनो मोननाय जाला आथिखालाव अब्ला नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा जे जेनेबा साल बिफांङा जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं जेनेबा नुनो मोननाय जायो ना जाया ओमफाय जेनबा साल बिफांङा जेनेबा मानि थाखाय खम जाबोनो हमखो बेनि फारसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ आथिखालावहाय बांद्राय जोंङो साल बिफांफोरखौ ओ नुनाय जाला आरो बिफां - लाइफांफोरखौ मानसिफोराहाय दानै दानै फानो आरो बांसिन गायनायखौबो नुनाय जायो आरो आरो साल बिफांङा ओरैबायदि दाम ओ त जोंङो नुनो मोनला आरोखि नुनो मोनैनि थाखायबो आरो बांसिन दाम गोसा जालांबाय आरो साल बिफाङा ओ ओ नोंथां बुंलांखाबायना साल बिफांया गोरा जायो होनानै त बिनिफ्राय जोंङो फालं बायदिसिना सियारफोर बानायनो हायो फालंफोराबो मोजां ओ मोजां जेनेबा गोरासिनबो जायो आरो
आरो माखासे नोंथां आं माखासे सावरायलांबावनिखि ओ फिफाङाथ' आंथ' दहायबो बुंलांखाबायना आरो नोंथांङा माखासे खिथालांखाबाय ना बिफाङा बु बायदिसिना जेनेबा बुस्थु बानायनायफ्रावबो हेफाजाब होयो जेरै गाम्बारि बिफां बायदिसि सिना आरो गाम्बारिनि बिलाइाबो औ गाम्बा बारिनि मोनसे गाम्बारिया जेब्ला बिबार बारोना गाम्बारिया अनला ओंख्रि जानायावबो ओ अनला ओंख्रिबो जाजायो आरो गाम्बारि नि गाम्बारि बिफांनि ओ बिबारजोंहाय आरो आं दहायसे सिगांङाव बुंलांदों आरो जेरै गाम्बारिफोरनि दालाय दा सा सिगुनफोरनि दालाय दासाफ्रा बन जायो जोंनि जोंनि गामि ओनसोलनि बांसिन सुबुंफ्रानो औ ओ गेस गैया नंङा होनबाथ' बिसोरो बन हिसा बै जोंनो ओ बन हिसाबै जों इउस खालामो। आरो जोंनि सानफ्रामबोनि जाग्रा आदारफोर ओ आदार जानायावहाय जोंनो अर हिसाबै जोंनो बै ओ बिफां लाइफांनि फिसा फिसा दालाय फिसाइफ्रा ओ बनावहाय खामानि होयो आरो आरो बिफांफ्रा आं दहाय जेरै सिगांङाव बुंलांदोंना साया होयो त बे औ बिफां - लाइफां फ्रा हाय माखासे ओ गरम जानायखौबो होबथायो आरोखि आरो बिफां लाइफांफोराहाय माखासे जोंनि आबहावा गुबुंले आबहावा गुबुंले जानायखौहाय बारखौहाय गोग्गो खा मो बिफां - लाइफांफोरा आरो ओ बिदिनो ओ जिब - जुनारफोरनो थाखाय जानो थानो थाखाय जायगा होयो । आरो बिलाइफोर बिलाइ बिलाइ फोरबो बिलाइफोराबो बिलाइफोराबो माखासे बिलाइफोराहायबो मोजां जेरै मोनसे दंङ। स्टिनना स्टिना बिफां होननाय बिनि बिलाइया अमानि थाखाय अमानि थाखाय मोजां आरो ना अमाया जेरै क्रिमि जायोबा फिसा फिसा अमानावहाय औ एम्फौ जायो जोंङो खोनामोन बे आदारजों देग्लिनानै होयोबा औ अमानि थाखाय गाहाम अमा देरख'नो हायाबा देरलांङो बेफोरखौ जोंङो ओ नुनो मोनो आरो अखा हानायायावबो बिफाङा माखासे ओ ओ मा बांहोयो आरो मदद होयो अखा हानायावबो बिदिनो ओ ओ फिफां लाइफां थानांगौ फाङा ओ जोंनि ओ बुहुमखौहाय समायना बिदि नुहैयो आरोखि। त' बेबायदिनो फिफांआ बहुत ओ खामानि होयो आरो ओ जोङो फिफांखौ दानफायनो नाङा हागौमानि जों फि फांखौ गायनांगौ नङा ओमबा नोंथां?
औ अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां अब्ला सावरायनायखौ बावनो फोजोबसै नामा नोंथां?
औ औ औ नोंथां
औ दे ओमबा नोंथां।
औ